हेल' औ
औ नों दाथ' मानो फन खालामदों नोंौ हा औ नै जिरायनानै दं औ
अ आंनि माथोया स्रां खोनादों दा
औ खोनादों
औ होमबा नोंथां दिनै जोङो बेरायनायनि बागैनो सावरायनोसै नामा
औ बेखौनो सानदों औ
औ औ नोंथाङालाय बेरायना मोजां मोनो ना मोना
औ बेरायनानै मोजां मोनो मोननायालाय गोदान गोदान जायगाफोरखौ नायनो थानाय
औ औ ओं नोंथाङा ओरैनो मा मा बेरायखांखो जायगाफोरा
बेरायनायाथ' बेरायबाय बिदिनो खाथि-खालानिफोराव जायगाफोराव बेरायनाय जादों इमान गोजान जायगाफ्राव एफा बेरायनाय जायाखै आरो ना
अ अ ओरैनो मा गोजान जायगायाव नोंथाङा दासिम थांनो लुबैनानै दं
थांनो लुबैनायाथ' गोबां गोजान हादरफ्राव थांनो लुुबैयो
अ ओरैनो नामखौ मख'ना होनो हागौमोन नोंथां
नामफोरखौ माने बिदिनो माबाफोराव बेलेग हादर जापानफोराव थांनो मोजां मोनो आरो माने गोसो दं ओमफ्राय नोंथाङाबो एसे मायना होदो
औ औ आंबो बेरायनो जोबोद मोजां मोनो आरो बेरायबोला जों गोबां बाथ्रा मिथियो गोबां बुस्थुबो नुबोयो
औ
आंथ' दिनैसिम बेरायनाया ओ एथग्राफ बुरजा जायगा बेरायाखै ओरैनो बाक्सानि दारागाव, चौकि, दैजिमा आरो सापात बागानफोराव बेरायखांबाय
औ
औ आरो ओरैजा शिलं मेघालया गुवाहाटि, क'क्राझार, उदालगुरि बेफोराव थांखांबाय आरो
औ
ओरैनोथ' जोबोद मोजां-मोजां नुबोदों ओरैनो दा- दारागावआव दा गरम बोथोराव मानसिफोरा जोबोरैनो थाङो दुगैनो बेयाव आरो दै गुसु-गुसु बोहैयोना
औ औ
बेनिखायनो जोबोदानो दुगैनो थाङो नोंथाङाबो फैफेरखांबाय नामा?
औ आंथ' थांनाय जाया -जायाखै
अह औ ओम
जे नोंथाङा मिथिगौना जे खोनादों
औ-औ-औ खोनादों औ खोनादों दे आं खोनादों
जे- जे दावबायनाय होनबोला जे मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनायखौनो बेखौनो जों दावबायनायखौ होननानै मिथियो दे बेरायनाय आरो बेयाव जों गोबां गोदान-गोदान जायगाफोरखौ नुनो थाखाय मोनो आरो बेदिनो गोबां मानसिफोरखौ जों गुबुन-गुबुन मानसिफोरखौ लोगो मोनो आरो जायजों जों रायज्लायनो हायो आरो बेबायदिनो गोबां खोथाफोरखौ जों मिथियो मिथिनोबो मोनो आरोना गोदान-गोदान लोगोफोर-फोरखौबो जों लोगो मोनगोन आरो बेजोंनो लोगोसेनो जों जेब्ला थाबायो अब्लाना जोंनि जे रोंगौथि बेबो एसे बांनो हमो जे नों गोदान-गोदान जायगा हमनायजों लोगोसे जि एक्सपिरियेन्सफोरखौ मोनो
ओम औ-औ ओरैनो दा नोंथाङा ओ मा जायगायाव थांफेरखांखो ओरैनो ओ नामखौ मख'ना होनो हागौमोन ना?
औ आं थांनाया थांदों शिलं मेघालया
औ
ओम औ-औ होनबा नोंथाङा बे भुटान शिलं मेघालया गुवाहाटि थांनायाव बबे मोनसे जायगाखौ माने नोंथांखौ गोमो हाबहोखो अबे मोनसे जायगाया नोंथाङा सबसे मोजां मोननाय
आं मोजां मोनबाय होनबोला शिलंआव थांनानै आं जोबोद मोजां-मोजां जायगाफोरखौ नुदों आरो बेबायदिनो आंखौ गोमो होदों आरोना
अह नोंथाङा शिलंआव मा मा नुबोखो जानाय गाननाय आरो माखासे मा मा नुबोखो नोंथाङा शिलंआव
बिदिनो बे शिलंआव जों जे नुनो मोनो जे बेयाव गोबां हाजो हाला दं बेबायदिनो बिसि एसेबां गारि मथरफोरखौ खारनायबो नुवा आरो इमान मानसिनि सुबुं अनजिमायाबो गोबां खम
औ-औ नंगौ
बेबायदिनो हाजो एरियाना
औ-औ नंगौ
आरो बेयाव जों नुनो मोनो बिसोरनि कालसारनि जे ड्रेस बेखौ नुनो मोनो जों बिनिफ्राय आरो गोबां बेयाव बेबायदिनो गोबां बेलेग बेलेग फोर
औ नंगौ नंगौ ओमफाय नोंथाङा भु टान थांदोंमोन भुटानाव मा बुस्थुखौ नोंथाङा एकदम जोंनि हादरनिसै भुटान हादर राव माखौ बेलेग नुबोनाय
थांनानै आंथ' जेनेबा जे बिसोरनि जि न'फोर बानायनाय
औ।
न'फोर बानायो जे बेलेग आगरफोरखौ होनानै बेयाव न'फोरखौ बानायनाय जायो जे बिसोरनि स्टाइलफोरा बेलेग बेफोरखौ जोंनि हादरनिफ्राय भुटान रायजोखौ गोबां बेलेग आलादा खालामो आरोना।
अ नोंथाङा, नोंथाङा जोंनि हादरनि न' साबसिन नुयो ना भुटान हादरनि न'खौ साबसिन नुनाय?
ओ बेबायदिथ' आं बुंनोथ' हाला जे गावबा -गाव हादरनिया गावबा- गावनो मोजां जायो।
औ नंगौ, नंगौ, औ नंगौ। ओरैनो नोंथाङा भुटानाव मा -मा जाग्रा नुबोनाय?
जाग्रााथ' आं बेसिबांफोरखौ आन्दाजखौ खालामनाय जायासै जास्ट बेरायनो ल'सो थांदोंमोन ना?
औ, औ, औ। नोंथाङा गुवाहाटि मा जायगायाव थांदोंमोन नोंथां?
गुवाहाटि ओरैनोथ' आं बि पाल्टान बाजार होननायथिं फेन्सि बाजारफोराव थांदों।
औ औ औ। औ। नोंथाङा मा जाबोखो?
गुवाहाटियाव ना?
औ।
औ बेयावथ' आं ओंखामखौ जानाय जादों। ओंखाम बेदर बिदिनो।
औ।
औ।
उम। ओमफ्रायनिया नोंथाङा आरो मा- मा जायगायाव बेरायबावनो गोसो जाना दं?
बिदिनो बेरायनोथ' आं बि दुमजां जे क'क्राझारफोराव थांनो इतसा जादों आरो ना। माने
औ औ औ सम जोंहा आरो बोथोरजोंनो मिलायनांगौ जायोना।
औ औ। बे जोंनि बड'लेण्डआवनो थानानै, आं बड'लेण्डनि जायगाफोरखौ नुजोबाखै। बेखायनो बड'लेण्डखौ बेरायनो इतसा आरो ना।
नंगौ नंगौ।
औ औ, नोंथांनि लुुबैनायखौबो नों एसे फोरमायना होनो हागोन दे
अ मा होनदों नोंथाङा आं खोनास्लाबासै?
माने नोंथाङा दायो दे नोंहाबो माबाफोर बेरायनो थाखाय इस्साफोर जाना दंदां बे एसे फोरमायना
औ औ औ दङ इस्सा जानानै ओ जेरै ओ दार्जिलिं, सिक्किम बेफोराव थांनो जोबोद गोसो जाना दं। जोंनाव थ' जोबोद गरम जायो जोंनि एरियायाव नाथाय बिसोरनिखि थाङनोबा जोङो बोथोराबो बेलेग जाहैयो बिसोरनिखोय गुसुनो मोजां मोनो बेखायनोथ' आङो बेफोर जायगायाव थांनो लुुबैदों आरो दा
औ
नोंथाङा दार्जिलिंफोर थांफेरबाय नामा
औ थांनायथ' जायाखै
औ औ इयुनाव थांगोन खोमा दा नोंथां
औ थांगोन दा इसिबां बैसोबो जायाखैना बेनिखायनो उनफ्राव जोबोद थाबायगोन साननानै दं आरोना
औ औ औ औ नंगौ ओरैनो नोंथाङा दा मा खालामना दं
आंथ'नै जिरायनानै दंओंखायो
औ
औ जे दावबायनाय समाव नोंथाङा मा मा बुस्थुखौ लांफानांगौ एसे फोरमायना हागोन
औ जोङो दावबायनाय समावथ' जायगा लायै जायगासो लांफानांगौ जायो मान ओ जोंनिथिं दा जों पिकनिक ष्पतावथांनो जायोब्ला जों खाथि खा बांसिनानो अबा अबा पिकनिक स्पटआव दखानफोर थाया अबेबा अबेबा थायो नाथाय बोथोरजों आरो समजों लोगोसे अबेबा अबेबा दखान थायो अबेबा दखान थाया एखायथ जोङोफोरबायदि दखान गैय बेफोरबायदि जायगाफोराव जों जाग्रा मुवा लोंग्रा माबा मासि दै थान्दा माबा माबि खौ लांखानांगौ जायो आरोना जोङो लोगोसे आरो नों जेरै टाउनफोराव बेरायनो थाङोबा बेफोराव लांफानांगौनि जेबो गोनांथि गैया आरो
औ
ओरैनो नोंथाङा माजों बेरायनो मोजां मोनो
अ बेरायनो मोजां माने जिखुनु बुस्थुजों आं बेरायनो मोजां मोनो
औ औ
जेरावबो थांजायो आरो
नोंथाङा बासफोरजोंबो मोजां मोनो ना दावबायनो
औ औ मोनो
उम
ओमफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन जे बे दावबायनाय जायगाफोराव जों माबादि मोजां मोजां जायगाफोर नुयो जे मा मा बुस्थु गोबां नुनो मोनोना बेनि फारसे एसे बुंनानै होनोलाय
आं थांनायावथ' जेरै दा शिलं थांदोंमोन आङो आं शिलंनि खोथा खोनो बुंनोसै बेयाव आङो जोबोद बुरजा माने दै बाज्रुम वाटारफलफोर नुबोदों आरो माखासे जायगा फोर नुबोदों जेराव माने नायनानै जोङो मोजां मोनखायो आर ना गोसोखौ मोजांनो ओमफ्राय मा गोथां गोथां सिनारि दं आरोना बिराद मोजां आरोना माने जोंनि जोंनि जायगा जों रुजुयोबा बिसोरनि जायगाया जोबोद मोजां। गारि मथरबो बारा खारा गुसु माने सिरि सान्थियै थानो हायो आरो ना। आरो बिसोरनि शिलंआव। थ' बुंनो थाङोबा जुखामानो मुंदांखा होनजायो जानायाव मानसिफोरा जोबोदानो जायो। जायो।
औ औ।
होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन आं मोनथि मोनि खोथाफोरखौ नोंथांनि बे मोनथिना जोबोद गोजोननाय मोनबाय। औ गोजोन्थों।